सोरना दा
औ खोनादों नोंथां।
अ अ मा खालामदों होन दालाय?
अ आङो दायो जिरायनानै दङ नोंथां ओरैनो
ओंखामफोरथ' जायाखै?
ओंखाम जााथनो जायाखै नोंथां।
औ औ नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं माने बिदिनो फिसा फिसौ आयदा लानानै एसे सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादों आरो ना नोंथाङा दा सम मोनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां समाननो हागोन।
अ बिदिब्ला जों गोदो गोदायनि समनिफ्राय लानानै आथिखालसिम जोंहा माबोरै थासारिजों दावबायोमोन गोदोनि समाव माबोरै दावबायोमोन आथिखालाव माबोरै दावगाबोखो दावगाबोनानै जोंहा माबोरै दावबायनायनि थाखाय एसे गोबां सुबिदा जाखो बेफोरनि बागै सावरायनोसै नङा होनबा।
औ सावरायजागोन।
जोंहा होमबा बिदिब्ला दावबायनायनि बेलायाव सावरायनो थाङोब्ला जोंहा गोदो गोदायनि समाव दावबायनाय होनोबा जोंहा गोबां खस्थ'यै जोंहा दावबायनांगौमोन होननानै खोनानो मोनो आरोना।
औ नंगौ।
मानो होनोब्ला जोंहा गोदो गोदायनि समाव एसेबां हान्था मेला फोरनि जि बायदि आथिखालाव जानाय जि गारि मटर बास बिदिनो रेलगारि बा उरां जाहाज बेफोरनि बागै जोंहा गोदोनि समाव इसेबां गैयामोन होननानै खोनानो मोनो।। जेरैजों गोदो गोदोनि समाव दावबायनांगौ जायोब्ला जोंहा आथिंजोंनो दावबायनांगौ जायोमोन। जेरै बेनि अनगायैबो जोंहा सोरनोबा सासेखौ माबा मोनसे खोन्थानो गोनांब्लाबो जोंहा बैनि न'सिम थांनानै जोंहा बैखौ खोन्थानो खोन्थाहैनो गोनां जाथारोमोन। नाथाय आथिखालाव जोंहा सुबुं माहारिनि साननाय हनाय बा स सुबुं सुबुंनि साननायफोरा दावगाबोनाय लोगो लोगो जोंहा बैफोरखौ जोंहा माब्रै गोरलैयै खालामनो हागोन बा माबोरैहाय जोङो गावनि समखौ बासायनो हागोन बेफोरखौ सानखांनो हानाय लोगो लोगोनो जोंहा माखासे सुबुंफोरनियाव जेरै मबाइल मबाइलखौ दिहुनोब्ला जोंहा बेजों माखासे गोबां खामानि जागोन बा जोंहा मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम थांनांगौनि जेबो गोनांथिं थानाय नङा माखासे खामानिफोरनि थाखाय होननानै जोंहा माखासे सुबुंफ्रा सानखांनानै लानो हानायनि जाउनाव एसे समफोरखौ बासायनो हादों होननानै बुंनांगोन आरोना नोंथां।
औ-औ नंगौ नोंथां
जेरै जों बुंनो हायो जे जोंहा गोदोनि समाव सोरबा सासेनो माबा मोनसे बाथ्रा बा माबा मोनसे जाथायनि सायाव फोरमायनांगौ जायोब्ला जोंहा बै सासे मानसिखौ जोंहा लोगो हमथारनांगौनि गोनांथि दंमोन बेयाव जोंहा दावबायनो थाखायबो जेबो माबा मोनसे थां गाखोनानै थांग्रा बा सालायनानै थांग्रा बेफोरनि सायाव जोंहा गोबां गैयामोन होननानै बुंनो हायो आरोना मानो होनब्ला आथिखालाव जों नायोब्ला जोंहा बै सासेजों बा बबेबा मोनसे दाबसे हादराव थानाय बा जायगायाव थानायजों नै गुबुन मोनसे द जायगायाव थानायजोंबो जोंहा मबाइल फन जि स्मार्ट फन जोंहा बिगियान आरो मेगन मुग बा जों दिहुनजानाय बेफोरनि गेजेरजों जों खेनसे कल खालामगासियावनो से नै सेकेडआवनो जोंहा बैजों जगाजग रायलायनो हानाया जानानै फैबाय आरो ना
औ नंगौ
बेनि अनगायैबो जों दावबायनायनि बे बेलायाव जोंहा गोदोनि समावबा जेबो गैयामोन होनना बुंनो हायो नाथाय आथिखालाव जोंहा जि गारि मथरफोर दिहुनदों बेजों जोंहा गोदोनि समाव आथिंजों थाबायनानै दावबायनांगौ जायोब्ला जोंहा जेरै से जौसे किल'मिटार थांनांगौब्लानो जोंहा से दिन गाहाम लायोमोन आथिंजों थांनांगौब्ला नाथाय आथिखालाव जों बे जौसे किल'मिटारखौ थांनो थाखाय जोंहा से घन्टानिबो गोनांथि जाबावला होननानै जों बुंनो हायो आरोना
औ
जेरै जों बुंनो हायो मानो होनोब्ला गोदोनि समाव सुबुं माहारिनि साननाय हनाया एसेबां दावगाबोआखै मोन होननानै नाथाय लासै लासै गावसिोरनि जि खामानिफ्रा गोरायै गोरा जाबोबाय थादों बेफोरखौ लानानै साननानै लासै लासै सानबोनानै बिसोर गावसिोरनि साननाय बायदियै माबोरै खामानिखौ गोरलै खालामनो हागोन साननानै दिहुननानै लानायजों जोंहा बेफोर माखासे गारि मथर बा बिदिनो मबाइल फन बेफोरखौ जोंहा दिहुननानै लादों होननानै बुंनांगोन मानो होनोबा बैफोर दिहुननाय गोनोखोआरि मुगाजों दिहुनजानाय जि बेफोर बाहायबाय थानाय आथिखालाव बाहायबाय थानाय जि बे बिगियानारि मुगाजों दिहुनजानाय बेफोरो गोबां समफोरखौ बासायनो हादों होननानै जों बुंनांगोन आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बेनिफ्राय जों बुंनो हागावो जेरै जोंहा गोदोनि समाव एसे एनै दिहुन जेब्ला गारि मथरखौ दिहुनजेनदोंमोन अब्ला जोंहा गोबां बुरजा सुबुंफोरबो हान्थिनो हानाय गोहोआ गैयामोन होननानै जों बुंनो हायो मानो होनोब्ला जों गोदोनि समाव इसिबां साननाय हनायाबो डेभलप जायाखैमोन नालाय नोंथां बेनिफ्राय दा जों आथिखालाव नुबाय जे गंसे गारियावनो जों गंसे गारियावनो जोंहा जौसे बिदिनो सेेरोजा नैरोजा माबा ब्रै रोजा गाहाम थां थांनो हानाय बिदि सुबिदाया जानानै फैबाय बेनि अनगायैबो जों गंसे हादरनिफ्राय गुबुन गंसे से हादरसिम थांनो थाखाय जोंहा गोदोनि समाव बेसेबां सम लागौमोन से दान नै दान गाहाम लागौमोन नाथाय आथिखालाव जों गंसे हादरनिफ्राय गुबुन गंसे हादरसिम थांनो थाखाय जोंहा से नै घन्टानि गेजेरावनो थांनो हानायनि सुबिदाफ्राबो जानानै फैबाय जेरै जों बे एर'प्लेन बा जोंहा फ्लाइट होननानै जि दिहुनन्नाय गोनोखोआरि मुगाजों बेफोर फोरजों जोंहा दावबायनायाव गोबां इजि जानानै फैबाय होननानै जों बुंनो हायो आरोना
औ नंगौ
बेफोर दावबायनायनि बेलायाव नोंथाङाबो एसे एनै फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां ओ जोंना गोदोनि ओ गोदो मुगानि दावबायनाय आरो दानि मुगानि दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा बेयाव गोबां फारागफोर जों नुनो मोनो
जेरैबायदि जों गोदो गोदो जोङो ओ सरास सनस्रा सुबुंफोरा दावबायनो थाखाय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो जोंहा गोबां जालाखार बेलाखार जानो गोनां जादोंमोन मानो होनोब्ला जोंहा आ गारि मथर जोंहा गैयामोन ओ बिदिनो साइकेल फोरबो जोंहा एसे बां बारा गैयामोन लोगोसे जोंनि लामा दथाफ्राबो जोंना जेसिबां मोजां जानांगौ बेफोरबायदि नङामोन हाग्रा बंग्रानि गेजेरजों जोङो दसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो गोनां जायोमोन जेरावनो खि जोङो मोना बायोब्लाबो जोङो बेफोराव जिब जुनारफोरजों जोङो खैफोद दाखोद जानो गोनां जायोमोन खायसे जुनारजों मोगा मोगि जानो गोनां जायोमोन आरो जों हाथाय बाजार जानो ब्लाबो बा टाउन सहराव थांनोब्लाबो जोङो जोङो हान्थिग्रा महरै जों जोंनि आ थिंखौनो जोङो बाहायनाय जायोमोन जों थाबायनानैनो जों थांनाय जायोमोन ओ बेनि उनावहाय जोङो जायनि न'खरावहाय जोङो साइकेल दङ बे न'खरखौ जोङो माने गोदोनि दिनावहाय जोबोद माने माहाजोन थाखोनि होननानै जों साननो हानाय जायोमोन आरो मानो होनोबा जोङो गोदोनि समावहाय जोङो एसेबां माने ओ थाखा फैसा जोंहा गोनां ओ एसेबां माने सुबुं गैयामोन जाय माने एसे एनै थाखा दङ बिथांमोनासो जेनेबा बे साइकेलफोरखौ बायना लानो हायोमोन बेनिखायनो जोङो बे साइकेल गोनां न'खरफोरखौनो माने माहाजोन बा धोनि होनानै हमनो बुंनो हायोमोन आरो थिग बेबायदिनो जोंहा बर'फ्राथ' गोदोनिफ्राय जोंहा खारलुं नङा होनब्ला दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव जोङो हादान सिफायनो थाङो बे हादान सिफायनायाव जोङो खाथिब्लाथ' जोङो थाबायनानै थाङो बेबायदिनो ओ हादानाव थांनाय लोगो लोगोनो जोंहा थजों लोगोसे जों गोबां मुवा बेसादफोर लांफानो गोनां जायो दो दोख्लानिफ्राय लानानै जि जोम बेफोरबायदियावहाय जोङो ओ जोङो हान्थिनायावहाय जोङो गराइ गारि बा मोसौ गारिफोरखौ जोङो बाहायनाय नुनो मोनोमोन बेबायदि ओ गराय गारि बा मोसौ गारि बाहायनायाव जोंहा ओ एसेबां गोख्रै जों थांनो हायामोन जोङो लासै लासै मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम गोबां सम लायोमोन बेखौ जों नुनो मोनो ओ बेनि उनावहाय जोङो गोदान मुगायावथ' जोंहा ओ बयबो साननो हनो गोरों जाबाय लेखा गोरों जाबाय थाखा फैसा आरजिनो गोरों जाबाय बे हिसाबै जोङो जोंनि ओ लामा दथाफोरखौबो जोङो मोजाङै साखोन सिखोन खालामनानै लाबाय आरो जेनेबा थाखा फैसा आरजिनानै जोङो जोंनि ओ हान्थिनो थाखाय जोंनि दाबसे जायगाफ्रा गुबों दाबसेयाव ओ गोरलैयै बा खम समनि गेजेरावनो सहैनो थाखाय जोङो माखासे गारिफोरखौ जों बायनानै लाबाय मथ साइ गारिनिबो जोङो बायबाय लोगोसे जोङो ओ गुबुन गुबुन हान्था मेलाफोरबो दं जोंहा जेरैबायदि ओ बास ट्रेन बे लोगोसे दैयाव गारग्रा जोंना जाहाज बेफोरखौबो जोङो हान्थिग्रा महरै बाहायबाय लोगोसे अख्रांआव बिरग्रा जों अख्रां दिङा जायखौ एरल्पेन होननानै बुङो ओ बेफोरखौबो जोङो बाहायनानै लाबाय जोंहा सुबुंफोरा ओ लेखा गोरों बा साननो हनो रोंनायनिफ्रायनो जोङो मिथिंगायाव नुनाय बा जोंनि सोरगिदिं थानाय माखासे मुवा बेसादखौ नायनानै बे जोङो जोंनि ओ माखासे ओ हान्थिग्रा मुवाफोरखौ जों बानायना लादों होननानै जों मिथिनो मोन जेरैबायदि जोङो गान्दौला गिरनायखौ नायनानै जोङो हेलिकप्टार बा इल'ट्रनखौ जोङो दिहुननो लादों। होननानै जों मिनथिनो हायो लोगोसे जोङो खेरेनदायनि खारनायखौ नुनानै जोङ खेरेनदाय बायदिनो जोङो रेल गारिखौ जों दिहुनना लादों नङा होनबा नोंथां।
नंगौ नंगौ
औ बेबायदिनो जोङो बेफोरबायदि ओ हान्थिग्रानि थाखायनो जोङो दानि ओ मुगायाव जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम ओ गोबां खम समनि गेजेरावनो जोङो गोबां मुवा बेसादफोरबो लांनो हायो बा जोङो दाबसिन जायगायाव जोङो सहैनो हायो। ओ लोगोसे बेफोर गारि मथरफोर ओ मोनसे गारि मथरानो जोङो गोबां सुबुंफोरखौ जों खेबसेयनो लांनो हायो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नंगौ
औ बेबायदिनो जोङो अखाङाव बेरग्राजोंनो जोङो जोंनि हादरनिफ्राय गुबुन दाबसे हादरसिम जोङो खम समनि गेजेरावनो सहैनो हायो। बेबायदिनो जोङो लैथो- लैथोमायाव बबा दैमा -दैसाफ्राव जोङो माखासे दैजों खारग्रा नाव बा जासफोर जोङो बाहायो जायनि गेजेरजों जोङो ओ माखासे ओ मुवा बेसादफोरखौ लांलाय लाबोलाय खालामनायजों लोगोसे ओ जोङो जाय जायगा सोंहाला जाय जायगायावहाय माने जोंहा दालां गैया बेफोर जायगाफोराव जोङो नाव एबा जाहाजफोरजों जोङो थांलाय बेले खालामनाय सुबिदाफोरा जोंहा दंसै आथिखालाव।
औ औ
औ बेबायदिनो ओ नाव एबा जाहाजफोरजों जोङो आ दाबसे मोनसे हादरनिफ्राय गुबुन दाबसे हादरसिम जोङो दाबसे हादराव जेनेबा माखासे मुवाफोर दैथायहरनायखौ जोङो आथिखालाव ओ नाव जाहाजनि गेजेरजोंनो जोङो लांलाय लाबोलायखौ खालामनायखौ नुनो मोनो मानो होनोब्ला जोंहा अख्रां दैमाजों लाङोबा बा हेलिकप्टारजों लाङोबा जोङो खरसाया गोबां जायो बेनिखायनो जोङो जाहाजनि गेजेरजों लाङोब्ला जोंहा एसे खम खरसानि गेजेरावनो जायो होननानै जों लोगोसे जों गोबां मुवा बेसाद बे खेबसेनो लांनो हायो बेनिखायनो जोङो जाहाजखौनो बाहायनाय जायो नङा होमथां
नंगौ नंगौ
औ जोंहा बिदिब्ला समाबो जाबाय। सिङावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां औ बेबायदिबा गोजोनथों नोंथां।
औ दे